औ खोनाबायना नोंथां?
खोनादों नोंथां। खोनादों। दायो नों नोंथांनाव कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने ओ मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव नोंथांजों ओ सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अब्ला जोंनि आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर' समाजाव एबा जोंनि सुबुं माहारियाव
औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाबोनायखौ जों खोनाबाय थादों नालाय नोंथां। माने बै जों माबोरै मैहुर खालामोमोन माबोरै जायोमोन जों बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां? औ-औ जागोन दे अब्ला ओ मैहुर खालामनानै होनोब्ला जोंनि बर' समाजाव होनोब्ला जों गोदो गोदायनि बेफ्रायनो माने मैहुर खालामनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। जेरै माखासे सुबुंफोरा ओ मैहुर खालामनानैनो गावनि न' न'खर एबा जिउफोरखौ खांबोनानै सोलिबोनायखौबो नुबोदों आरो नोंथां। जेरै। मैहुर खालामनाय होनोब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि मैहुरखौ जों ओ ओ एबा बुंनो- बुंनो नांगोन जेरै जों जोंहा दाबसे अरनबारिफोराव। ओ जिब जुनारफोर हाग्रा फोराव मैहुर खालामनो थाङोब्ला जोंहा माखासे मैहुर खालामनायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर जायखौ जोङो जेफोर। दिरुंफोरनि जे बानायना लायोमोन। आरो औवाफोरनि नङाब्ला गनफोरनि जं बानायनानै जोङो एबा ओ फाथोफोरनि बै फिनजुर होनो ना नोंथां बै फिन्जुरफोरखौहाय माने लोगोआव लाफानानैहाय जोङो लोगोआव बोरला थिर लानानै जोङो दाबसे जायगा एबा। अरनबारि एबा खाथि खालानि हाग्राफोरावहाय जों मैहुर खालामनो थाङोमोन आरो नोंथां। बेबायदिनो मैहुर खालामनो थांनाय समाव जोङो बै हाग्रानिफ्राय। गोबां रोखोमनि माखासे दावउसेन -दाउला जिब जुनारफोरखौ गोदोनि समाव आरो नोंथां माने बैफोरखौहाय जोङो। जेरै हाग्रानि अमा हाग्रानि मै। माने ओ आरो हाग्रानि मोख्रा जोंनिथिंथ' माने बुंनो थाङोब्ला नोंथां मोख्राखौबो जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ माने बैफोरखौहाय मैहुर खालामनानै जोंनि गामि ओनसोलाव एबा न'फोराव लाबोनानै जाफैयोमोन आरो नोंथां। आरो जों बे मैहुर खालामनायनि गेजेरजों। जोंनो बेबायदि रोखोम रोखोम मैहुर खालामनायनि गेजेरजों माखासे जिब जुनारफोरखौ लाबोनानै जाफैनानै। आरो जों मोनसे खोथाखौ गोसोखांनांगोन नोंथां बे मैहुर खालामनायनिफ्रायनो जोङो जेब्ला न'आवहाय ओ सानै साथाम जमा जाफैयोना बिनिफ्रायनो जौफोरजों एबा जौ सेरेब जौ बिदैफोरजों लोंलायनानै जानानै। ओ बै मैहुरखौ माबोरै खालामा माबोरै हमा नैबेफोरखौ फाव फेसन। फोरजों रायज्लायफैनायनि गेजेरजोंनो माने जोङो बुंनो थाङोब्ला बै ओ बर'आव जोंहा जे खिन्थिगासे थुनफावथाय दङना नोंथां। जायखौ -जायखौ जों खिन्थिगाससे थुनफावथाय होनो ना ओ नैबेफोरो नै बै मैहुर खालामनायनिफ्रायनो जोनोम जाबोदों होननानैबो जों माखासे बिजा बफोराव फरायनायखौ फरायनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औऔ
बेबाय बेबायदिनो ओ मैहुर खालामनानै जानायखौ जों नुयोमोन आरो नोंथां।
औ औ।
नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि मैहुर खालामनाय गोदोम बायदिमोन? आरो आथिखाल बिथिङाव माबोरै मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनो नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां औ।
जों मैहुर खालामनानै होनोब्ला जोङो ओ गोदोथ' जों गोबां खालामो नाथाय आथिखालाव एसे खमायलांबाय बेफोरो। हुदाया गोदो जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायसा मैहुर खालामनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो सेफटि जायखौ जोङो मैहुर खालाम माने जुनारा जोंखौ एटेक खालामबा बेफोरनि थाखाय बासायनो थाखायबो जोङो सेफटि माने रैखा थाखाय जोङो गोबां मुवा बेसाद लानानै थां खायोमोन नोंथां जायजों जों गिबियावनो जोङो बोरला लागोन जोङो मै गावनो थाखाय बिदिनो हाग्रानि अमाफोरखौ गावनो थाखाय जों बोरला लागोन थिर लागोन थिग बिदिनो जोङो जं लागोन बिदिनो जों सेखा लागोन बिदिनो लहा लागोन बिदिनो जोङो बोर मा लबरखौबो लायो आरो बाथुल होनना बुङो जायखौ बेफोरखौबो जों लानानै जोङो मैहुर खालामनो थांनायखौ जोङो गोदो नुयोमोन आरो जोंनि बे खाथि ओनसोलाव थानाय बरबारि बे अरनबारि हाग्रायावनो जोङो ओ मोसाफोरखौ माने सियाल फोरखौबो जोङो होसोनायखौ जों नुदोंमोन आरो गोदो ओ जोंनि साइडआवहाय ओ गोदो समाव जोङो से माने सेसा होनाय थिग बिदिनो जोङो
ओ बिदिनो जोङो मा होनांगोन सियालफोरखौ होसोनायखौ जोङो नुबोदोंमोन आरो बिदिनो जोंनि गोबां साइदआवबो जोंनि सियाल बेदरखौबो जोङो बबेबा बबेबा गामिया मैहुर खालामनाय जोङो जानायखौ नुदोंमोन आरो थिग बिदिनो जोङो थांनानै जों अमाफोरखौबो जोङो गावहैयोमोन हाग्रानि अमाखौ जायखौ नोङो ओ बेखौ जुदि फुथारनो हायोब्ला नोङो न'वाव फानना लाना फैनानै नोङो बेफोरखौ फाननानैबो बिदि जानायखौ जोङो गोदोनिफ्राय गोदो नुदोंमोन आरो जोङो बर' समाजाव बिदि मैहुर खालामनो थांनाय समाव नाथाय जों आथिखालाव बे बेफोर रोखोम हुदाखौ जों गारनायखौ नुबाय आरो जों दा एसे माने जों बर'फ्रा जौगाबाय आरो दिनै जोङो बेफोर रोखम जिब जुनार हाग्रानि जिब जुनारखौ जुदि फोजोबस्राङोब्ला जोंनि बे हाग्रा अरन हाग्रा हाग्रायाव थानाय जायखौ जोङो माहारियारि जुनारफोरखौ जुदि जोङो बुथारनानै जाबाय थायोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन बेफोरनि थाखाय जोङो गोबां बेफोरखौ जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो दिनै एसे एसे गोजान जानो हमबाय आरो आरो आथिखालाव जोङो समाज गोरों जानायनि थाखाय दिनै आथिखालाव ल' बानायनानै होबाय नङा होमबा आयेन जायखौ नोङो आयेन खालामनायनि थाखाय जों दिनै अरनबारियाव जोङो जिब जुनारखौ जोङो मासे बुथारनो हाला हाया दा बुथारबाबो नों केस जागोन अमा बोरमा बिदि जिब जुनार जुनारखौ नोङो बुथारबानो नोंङो दिनै ओ माने नोङो फरेस्ट माने लेन्ड एक्टनि बायसा नोंथाङा साजा मोनगोन आरो बेखायनो जों दिनै गोरों गोरा जानायनि थाखाय दिनै जों मानसिफोरा बिदि मैहुर खालामनाय हुदाखौ जों गारनायखौ नुबाय आरो नोंथां गोदोथ' जोङो उन्दै समाव जोङो बे समाव जों गोबां मानसि जों बिदिनो हाखायाव सिखार खालामनो थांनायखौ जोङो नुदोंमोन आरो जों हिसाबै थाङाखैबाबो गुबुन जोंनि बैसोआव गेदेर बिथांमोनखौ जोङो
औ
बिदिनो हमना लाना फैनायखौ नुदोंमोन आरो अमा मासे मै मासे बिदिनो जोङो सेसाफोरखौ जबो जोङो गावथारना लाना जों नुदोंमोन आरो नोंथां आरो बेफोर रोखोमखौ लानानै थांनानै जोङो बोरैहाय जाहैयो होननानै बुङोब्ला जोङो जोङो बै नोरसिं बिलाइ नङा होमबा बे खुरुखुमखौ जुदि जोङो से-सेस्रा बेदरफोराव होबोला बोर मोदोमफ्रुयोमोन आरो बेफोरखौ जोङो गोदो जाबोनायखौ मोन्दोंमोन आरो जोंबो एसे एनै जाबोनोफानो मोन्दोंमोन आरो जोंङो नाथाय जोङो आथिखा थिखालाव जों बेफोरखौ हाबाखौ जोङो मावलिया आरो जों बेफोरनिफ्राय अरायबो गोजान जाबाय ओ दायो जोङो न'आव फिसिनानैनो गोबां जिब जुनारखौ जों जानो गोसोबा जोङो ओ हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोगोन आरो दिन दिन बा न'निफ्राय जोङो फाननानै जोङो बेदर बेफोरखौबोथ' जोङो आथिखालाव जानाय जायोसै आरो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि सायावायावहाय बेफोर हुदाया आथिखालाव दङना गैला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
माने बो ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो माने जोंनि ओनसोलावबो आथिखाल बिथिङावहाय फोर जेनाखि गोदोनि समावहाय मैहुर खालामनानै जाबोनाय ओ फ्राय ओ जों बन्द' जाबायखौनो बुंनांसिगोन नोंथां माने जोब जों जोब्बायखौनो बुंनानै लानांसिगोन माने ओ आयेननि नोजोराव ओ गभमेन्ट अफ इण् डियानि नोजोराव माने बेफोरखौहाय ओ बेफोर मैहुर खालामनाया माना जानानै फैबाय नालाय नों थां बेनिखायनो माने गामि ओनसो सोलफोराव हाग्राफोराव ओ जिब जुनार नुब्लाबो माने बिसोर खौ ओ बेफोर जिब जुनारखौ जानाय जालिया आरो नों गोथां जेरै हाग्रा बिफाननि हाग्रा बिफाननि खाथियावनो थानाय फरेस्ट रेन्जफोरनोहाय माने फोरमायहरनायसो जासै आरो नोंथां माबा मोनसे हाग्रानि बुस्थु जाथावथाव जेरै मैफ्रा समनि गेजेराव गामिफोरावबो हाबफैनानै थाफैयोना नोंथां माने बेफोरखौबो जाला आरो नोंथां बै हाग्रा बिफाननोसो फोरमायहरनाय जासै आरो आरो नैबे जों मैहुर खालामनाय होनोब्ला बैफोर बुस्थुखौ दासिमावबो जायो नोंथां जाय दुब्लि बारि एयाव मोननाय एन्जर ना नोंथां बै माने एन्जरफोरखौहाय दुब्लि बारियाव जावनानै दासिमावबो माने जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलथिंजाय।
औ औ नंगौ।
जायखौ नोंथाङा बुंलांदों अन्थाइ बाजाब अन्थाइ बाजाब नोरसिं बिलाइ नैबेफोरजोंहाय माने बै एन्जरफोरखौ जायो आरो नोंथां दासिमावबो आरो आरो लोगोसे बै ओ जे खौ नेवलाय होनो ना नोंथां बै नेवलायफोरखौ नेवलाया जे ओ न'नि दाउफोरखौ जाजोबोना नोंथां जाफैयोना बे दाउ फिसा फिसाफोरखौहाय माने बेफोरो माने बेफोरखौ दासिम सिमावबो न'नि साखाथि फाखाथि फिसा दंग'फोरावहाय सानानैहाय बांद्राय डिस्टार्ब खालामोब्ला माने जुदि फानफोराव नाङोब्ला दासिमावबो जानायखौ नुयो आरो नोंथां।
नांगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो। जेनेबा जोंनि साइडआवहाय जोङो अरनबारिनियाव हाबनायखौ जोङो बन्द' खालामनाय जाबाय नङा होमबा जायखौ नोङो अरनबारिनिफ्राय नोङो बिफां लायबाबो जोङो दिनै नोंथाङा माने आइनि साजा मोनो बेखायनो जोंनि साइडआवहाय बिदि जिब जुनार जानायनिफ्राय जों अरायबो गोजान जाबाय अरनबारिनि जिब जुनारखौ नोंथाङा बुंनायबाय स जों दुब्लि फोथाराव थानाय एन्जरफोरखौ जोङो जानो हायो बेयाव जेबो क्राइम जाया नोंथांमोना जुदि एरखौ गावनि दुब्लियाव थानाय एबा नेवलायफोरखौ नोङो नोंनि फोरखौ जा खावनानै जायो बेयो नङा होम बा जाय बियो बेदर जाग्रा जन्थु बेखायनो जोङो नेवलायफोरखौ जों बुथारनायनि जोङो साफा सानै मानसिया जानायखौ जोङो नुयो आरो
नंगौ नोंथां नोंगौ
नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां जागोन जागोन नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां